हेल औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों?
ओ आवाजखौ बारा मोजां खोनोयाखै नोंथांनिखौ एसे गोसा गोसा रायलायलाय।
नोंथाङाबो एसे गोसा गोसा रायलायलाय आं माने मोजां खोनायाखै।
अ नोंथां मा खालामदों?
ओम आं दा ओरैनो दङ नोंथा।
अ आंबो इदिनो ओरैनो दं। ओ नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनोसो ओ फन खालामनाय जादों नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोन ना? अ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि समाजाव एबा बर' हारियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बाहायबाय थानाय एबा फालिबोबाय थानाय जेरै बैसागु फोरबो बेखौ नोंथाङा बैसागु स मोन्दै बुंनो हागोन ना?
औ हागोन।
दे बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो। हेलौ नोंथांनि आवाजखौ मोजां खोनायाखै। हेलौ
बैसागुखौथ' जों सि- गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो दासिमबो। बैसागुखौ जों सिगां स्नि दिनसोहालागै फालियोमोन नाथाय दा स्नि दिननि सोलायै सानब्रै नङाबा सानथाम बिदिल' फा- बिदिल' फालिनाय जायो।
औ
ओम बैसागुआव बैसागआवनो सिगां ओ मोसौ मोसौ बैसागु बिनि उनाव मानसि बैसाग
औ
मोसौ बैसागुआव मोसौखौ, थुखैनानै
औ हेल
औ खोनादों।
खोनादों ना नोथां? हेलौ हेलौ
खोनादों खोना
औ दे बुंलाय नोंथाङा मोजां खोनायाखैमोन।
मोसौ बैसागुआव जों मोसौखौ ओ दैमा नङाबा फुख्रियाव थुखैनाय जायो। बिनि उनाव दुब्लियाव गोदान दिरुंफोरजों खानानै दोनहैनाय जायो।
औ
थुखैनाय थुखैखांनानै बेखौ लाव फान्थावजों सारनाय जायो।
औ औ बिदिनो मानसि बै बैसागोआव खौ माबायदि फालिनाय जायो बिदिनो
मानसि बैसागुआवथ सिगाङाव जों ओ गिबि सानाव गेदेरफोरखौ मान होनाय मान होनाय जायो उन्दैफोरखौ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होनाय जायो
औ
बिदिनोज ओ मानसि बैसागु समाव जेब्ला हौवासा हिनजावसा आरो मोसायोना अब्ला हिनजावसाफ्रा मा मा गाननानै मोसायो बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना
हौवासाफ्रा गामसा आरनाइ गस्ला गुफुर गेंदि बेफोरबायदि गाननानै मोसायो
औ
हिन्जावफोरा दखना हास्रा गस्ला ब्लाउस गोजा आरनाइ फोथा गोजा खानायाव बिबार गंगोना खाम सिफुं ज जथा लानानै मोसानाय जायो आरो नोंथांमोनथिं बैसागुखौ माबायदि फालियो
हा नोंथां मा होनदों
नोंथांमोननि बेथिंजाय बैसागुखौ दा माबायदि फालियो
जोंनिथिं बैसागु होनोब्ल ना नोंथां ओ गोदो गोद याव जिबायदि जों बैसागु फालिनायखौ नुयोमोन गोदोनि समावथ जों खोनानो मोन्दों नाथाय जों नुनो मोनाखै जोंनि आबै आबौआ फोरमायनाय बायदिब्ला गोदो गोदाय बैसागु होनोब्लाथाय गोबां बर' हारि एबा बर' समाजनि सुबुंफ्रा गाजा गोमजायै मोसानाय जायोमोन गोदोनि दिनावथ बैसागुखौ स्नि दिनहालागै मोसानाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव जों सानथामल नुनो मोनो गोदोनि स समाव बिदिनो जों न' न' हाबै हाबै खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै ओ गामि गामि एबा ओ न'खर न'खर हाबनानै जों मोसानाय जायोमोन बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै ओ सोरबा रां सोरबा माइरं हरनो हरनाय जायोमोन ओ बिदिनो जे मानसिया दान हरनाय दान हरनाय जाय बि न'खरनो जोंनि मोसाग्राफ्रा बोर होनाय जायोमोन आरोना बिदिनो गोदोनि समाव ओ रावबो न' सिङाव हाबसननानै थाग्रा मानसि नङामोन बैसागु समंबाथाय गासिबो जानजि खालामनानै एबा आ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनाय सुबुंफोराबो न'खराव फैनानै बिदिनो बैसागु समाव रंजायोमोन आरोना नाथाय दानि जुगाव जों गोबां फाराग नुनो मोनो मानो होनबा दानि जुगाव औ समजों लोगोसे ओ बोथोरारि एबा ओ बिगियानारि जुगाव दानि बैसागु समाव गोबां सुबुंफ्रानो नखरनि बायजोआव थायो नाथाय बैसागु समाव जों नुजाफै ओनुजाफैया एबा नुजाथिफैनायखौ नुनो मोना बिदिनो जों बैसागु समाव बाहायनाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजाफोरखौ दानि जुगाव बिराद खम नुनो मोनो आरोना बाहायनायखौ हब्लाबो बबावबा गामि एबा दखर दखर जायगाफ्राव जों खाम, सिफुं, जथा, सेरजाखौ खौ दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो औ बिदिनो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु सेथि सेथि सानखालिथ मोसौ बैसागु बुङो जेरै सेथि मोसौ बैसागु बे नैथि सानखालि सेथि मानसि बैसागु बुङो बिदिनो बोसोर बैसागु खालि बिदिनो गासिबो बर'फ्रा ओ लाव फान्थाव औ बिदिनो आग बिदिनो थायखा बायदिसिना आरो हालदै बिनि अनगायैबो जोङो गं ओ जोङो थेंगल जिन्नानै ओ ओ मिजि मिजि हानानै जों थंगल सिङाव सोयो बिनि सोनानै जोङो ओ न'खर न'खर न' इसिं न'नि खना आरो नमा न'नि नमा न'नि खना बिदिनो मोसौ गलि ओ जों दै लोंग्रा जायगा जेरै दैखर थिंखल बायदि जों थुननाय जायो बिनि उनाव ओ जोङो मोसौखौ फुख्रि एबा बाल्थिङाव दै लानानै थुखैनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो ओ मोसौखौ फोथा फोननाय जायो आरोना गोसोम गोसोम जायखौ जों फोथाखौ बेटारिनिफ्राय दिहुननानै थावजों लगायनानै जों फोननाय जायो बिनि उनाव लाव फान्थावफोरखौ सारनानै जों थुखैनाय जायो बिनि अनगायैबो बे समाव जों जेब्ला बर रावाव ओ गोदो गोदायाव नुनो मोननाय मेथाइ दं जेरै लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि मेथाइफ्रा गोदो नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव बेफोर मेथाइफोरखौ जों बायनायखौनो नुनो मोनला आरोना बिनो बिनि उनाव जों जेब्ला नैथि सान मानसिनि मानसिनि सुबुंनि सेथि बैसागु होनना बुंनाय जायो बे सेथि बैसागुखालि जों बर'फ्रा आ फुं समावनो दुगैस्रां लोबस्रां गावबा गाव थानसालियाव आ-आ-आरज गाबनो एबा ओ बयबो गावबाागावनि गेदेर सुबुं जेरै आबै आबौ आदा फंबाय बिनानावमोनजों बोर लानाय एबा बोर होनाय हाबाफारिखौ जों थानसालि एबा गामिनि रायजो राजानि गेजेराव थांनानै बोर लानाय जायो एबा होनाय जायो बिनि उनाव जों जेब्ला न'आव फैफिननाय जायो अब्ला जों जेरै बैसागुआव बाहायनाय बर' सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बायनायखौ नु मोनो आरो दासिमबो बाहायनायखायनो जों नुनो मोनो जेरै सेजौ से मैगं थाइगं जेरै दाउफेनदा ओ दाउ फेन्दा, खिफि बेन्दों, खेराइ दाफेन, माथिगालदाब बायदि बायदिखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बायनायखौ ननो मोनो बेफोर मैगं जौसे जे जौसे जौसे से मैगंखौ जों दासिमखौ बायनायखौ न मोनो आरोना आरो जानाय जायो बिदिनो बेफोर मैगंफोरखौ जानाय जानाय जायोदि जों बर' हारियाव फोथायनाय दंदि बेफोर मैगंफोर जाबा मानोे बैसागु समाव बेमार आजार आरो खैफोदनिफ्राय बारगयो होननानै जों बयबो फोथायनाय जायो आरोना बिदिनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बैसागु दानि बैसागुआव गोबां दिडिफारेन्स एबा फारागथिखौ जों नुनो मोनो मानो होनब्ला गोदोनि समाव जोङो ओ मानसिनि सानखो एबा साननाय हनाय हनायफ्रा बारा गैयामोन दानि जुगाव जों सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइनि गियान मोननानै जों गोबां ओ जौगानायखौ नु मोनो थेवबाबो जों गोदोनि नेसनफोरखौ लानानै दासिमबो रंजानाय थेवबो होनबाबो जों गोदोनि बायदि रंजानाय बांजानायखौ नुनो मोना आरोना बांसिनानो खम होनो आरोना बेनिखायनो जोङो जेब्ला जोङो बैसागुखौ गोदो ओ स्नि दानसिम फालिनाय जायो नाथाय दानि जुगाव सेथि नैथि थामथि दिनल फालिनाय जायो मानो होनब्ला गोदोनि समा आबै आबौनि सम बे समाव गोदो गावजों गाव रंजा बांजा सम होनो एबा सम दिहुननानै रंजानो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो सेथि नैथि थामथि सानखौनो ओ सुबुंफोरा एबा बर रायजोनि मानसिफ्रा बेफोर समखौ होनो हाला बेनिखायनो जोङो स्नि दिन खुंनाय जाया जों जेनेथेन सानथाम सानब्रै बिदि सानखौ खुंनाय जायो आरोना बैसागु सम समाव बेनो जथेस्थ मानो होनब्ला जों समजों लोगोसे खारफानो नागिरदों बेनि थाखायनो जोङो जोंनि गोदो बायदि जोंनि गोदो बायदि बैसागु समखौ नुनो मोना आरोना बिदिनो आरो गो जोंनि बैसागु आरो दानि बैसागुआव गोबां फारागखौ नुनो मोनो मानो होनब्ला जों मानसिनि साननाय हनाया बांबोगासिनो दङ गोनोखोआरि मुगाजों लोगोसे बेनिखायनो जोंनि साननाय हनाय जानाय लोंनाय गासिबो बोथोरजों लोगोसे समजों लोगोसे खारफानायखौ जों नु मोनो बिदिनो आरोना बैसागु आरो गोदोनि बैसागु दानि बैसागुखौ जों गोबां फारागथिखौ नु मोनो बिदिनो आरोना नोंथां आ नोंथांजों रायजलायनानै गोजोननाय दे नोंथां जोंङाबो समाबो जाबाय नोंथाङा खोनादोंना? औ दे बि बिदिब्लााना नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम खोनादोना नोथां
औ खोनादों
औ